औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां नोंथाङा औ नोंथांङा दासान्दि मा खालामबाय दं
दङो ओरैनो नोंथाङालाय
ओ आंबो जिरायना दं नोंथां ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथाङा
नोंथां नोंथाङालाय
अ आंबो जाथ'वाखैनो नोंथां ओरैनो जिरायनानै दांफैयोमोन आङो नोंथां खो ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ माने नोंथाङा सम होनो हायोब्ला माने मोनसे माने फंसे बाथ्रा माने सावरायगौमोन आरो नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां
अ औ ओ जे ओ बुंनो थाङा जोंना दावबायनाय माने जों सुबुंफोराथ' माने गोबां गोजान गोजान जायगा राव बायदिनो नङा होमबा नोंथां औ बिनि बागैनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनोनो हागोन ना
हागोन नोंथां बिदि ब्ला आं फोरमायना होनोसै नोंथां ओ दावबायदिंनाय औ दावबायदिंनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ दाथ' गरम बोथोर ओ जोङो गोब आंनो दा बेरायनो थाङो ओ गिदिं थाङो अबावबा औ जोंनि जायगायाव मोनसे सुक्कि होननाय मोनसे जायगा दङ बेयाव गोबां मानसिफोरानो ओ दुगैनो थाङो बेरायनो थाङो बिदिनो बेलासिनि बार गुसु जानो थाङो औ बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो थाङो औ बेनिफ्राय ओ आरो गोबाङानो गोजां बोथोरब्ला ओ बिदिनो पार्कफोराव बेरायहैयो ओ औ बिदिनो गोजोननाय गोजोननाय लानो थाखाय ओ गावनि गोसोखौ खौ गोजोननाय लानो थाखाय बिदिनो ओ सुबुंफोरा दसे दसे बेरायहैयो बिदिनो गोबां जायगा दंङ दानिया ओ बिदिनो ओ थुमजांफोराव ओ नेपाल बेफोराव जोबोद समायना होनना खोनादों नाथाय थांनो मोनाखै गोबां मानसियानो बेरायना फैखांबाय जोंङो थांनो मोनाखै थेवबो जों एसे एसे मिथिगौ मोजां होननानै थुमजांङाव औ हाजो गाखोलांनांगौ होनना जों खोनानो मोन्दों आरो बिदिनो औ नोंथांङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो
ओ दावबायदिंनाय होननानै बुंङोब्लाथ' दावबायदिंनाय होनना बुंब्ला माने जोंना सुबुंफोरा बिराद माने गोसोआव गुदं जायो आरो नोंथां ओ जेरै माने ओ दावबायदिं नाय होनब्ला माने जोंना थांफेरि मोनै जायगायावबो माने थांनो मोनो जेरै नुफेर मोनै जायगाखौबो माने नुहैयो ओ दावबायदिंनाय होनना बुंङोब्ला ओ जेरैहाय जोंना गोदोनि मुगायाव जोंना दावबायदिंनाय एबा बेराय बेरायनाय माने बांद्राय माने बेफोरदि माने गोसो गैयामोन आरो नोंथां गोदोनि आरो दानि दावबायदि नाय फाराग नायोब्लाबो जोंना गोबां माने फाराग नुनो मोनो आरो माने नोरजोर होनान नायोब्ला ओ माने गोदोनि दिनावहाय जोंना ओ रां रुफानिबो माने ओ रांखावरिनिबो एसे गोनांमोन नालाय गारि मथरनिबो गोनांथि जायोमोन ओ बेनिखायनो जोंना गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि बेरायनाय एबा दावबायदिंनायाव बांद्राय बेफोरदि गोनांथि गैयामोन माने गोसो गैयामोन आरोना ओ थांङोब्लाबो माने ओ बेफोरबायदि ओ आथिखालनि बायदि इन्टारनेटनि जुग नंङामोन बा बिदिनो मबाइल गिदिर गिदिर लानाय नंङामोन गोदोनि मु गोदोनि जुगावहाय बिदिनो मेगनजों बा माने महरखौ सावगारिखौ सेबखांनानै लाना फैनाय जोयोमोन आरो गोदोनि जुगावहाय बे दावबायदिंनाय होनना बुंङोब्ला आथिखालनि मुगायावथ जोंना ओ मबाइलनि जुग जोंङो गोजान गोजान जायगाखौ माने ओ दावबायदिंनो मोनाब्लाबो जोंना बे मबाइलावनो गासैबो जोंङो सावगारिखौनो माने नायनो हायो ओ एबा इन्टारनेटनि गेजेरजों जों नुनो मोनो। अब्लाबो जोंङो जोंनि नैबे खाथि खाला थानाय ओ जायगाफोरावहाय जोंङो बेरायनो मोन बायआरो नोंथां ओ जेरै बिसना जोंना लोगोफोरजोंबो दावबायनो थां ब्ला माने गोबां गोसोफोर गोसोआ माने दुखु दंङब्लाबो दुखु दाहा माने दसे समनि थाखायबाबो माने बावगारो आरो नोंथां माने दावबायदिंनो मोनोब्ला लोगोफोरजोंहाय आरो लोगोफोरजोंहाय आरो लोगो फोरनि अनगायैबो जोंहा नखरनि ओ नखरनि गासैबो सुबुंङानो माने नखरसेयैनो माने बेरायनोबो माने जोंङो थांनो हायो जेरै ओ नखर रैनो थांङोब्लाबो माने नखरनि गासै बिमा बिफा बिदा फंबाय आबौ आबै माने गासैबो बिसोरबो माने गोसोआव माने माबाफोर दुखु दंङब्लाबो बिसोरो दुखु दसे खमायबाबो दोन्थनानै माने ओ खुसियाव थायो आरो माने दावबायदिंनाय समावहाय। माने दुखु दाहा माने बावजोबो आरो दावबायदिंनो मोनब्ला मानसिफोरा माने बिदिनो नुफेरि जायगा नुगोन बेरायनो मोनि जायगायाव माने थांगोन दावबायदिंनो मोन गोन नालाय बिदिनो नुफेरै मानसिबो लोगो मोनगोन लोगो माने लोगो मोनफेरिखौबो जों लोगो मोनहैनाय जायो बिदिनो ओ मोनजाफेरि जिराद बा बुस्थु माबा बेसेनखौबो माने जोंङो ओ बेयाव माने थांबा माने मोन जाहैनाय जायो आरो नोंथां माने दावबायनो थाङोब्ला ओ बिदिनो जोंना दावबायनो होननानै बुङोब्ला ओ कलेज बा स्कुलफोरनिफ्रायबो माने गोबां दावबायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोंना ओ दानि मुगायावहाय खाथि खालायावनो माने गोबां माने बिदिनो पार्क बानायबाय बिदिनो फुल बागान होनानै जोंना बिदिनो बेरायनाय जायगा बिदिनो बार जानाय जायगा गोबां बानायबाय नालाय बेफोरावनो माने गोजान गोजान माने जायगायाव दावबायनो हाया बाबो खाथि खाथि जायगायावनो माने दावबायदि लानानै जों माने गोसोखौ माने खुसि खालामनानै लाखिनो हायो दसे समनि थाखाय ब्लाबो नोंथां बिदिनो ओ आङो आवगायावहाय ओ अ माबाय ओ बार' प्सा आव फरायबाय थानाय समावहाय आङो थांदोंमोन आरो दाबसे जायगायावहाय माने सिखु स्कुलनि लोगोन कलेजनि लोगोफोरजोंहाय माने आङो दावबाय थांदोंमोन आरो नोंथां जेरै जोंनि खाथियाव खाथियावनो दङ किवहाय जोङो थांदोंमोन आरो ओ बे सुखियाव थांनाय समावहाय माने आंना माने गोसोआ ओरैबायदि माने ओ गोसो गुदुं जादोंमोन माने जेन आं लोगोफोरजों दावबायनो मोनदों होननानै माने आंङो नुफेरै जायगाखौबो नुहैसिगोन होननानै माने आंनो गोसोआ बिराद गुदुं जादोंमोन आरो नोंथां जेरै आङो सुकिया मोने मोनहैबाय मोनहैनानै आं नुैहैबायदि ओ बेसेबांबा समायना रमायना हा हाजो दङ बिदिनो दैमा बोहैनाय दङ बिदिनो बेवहाय ओ औ गंगार मानसिफोरखौबो माने गोबां लोगो मोननाय जायो आरो बे सुखि हाजोआवहाय सुखि हाजो होननानै बुङोब्ला जोंना जोबोर नायनो समायना जोबोर माने गोजान गोजाननिफ्रायबो ओ सुबुंफोरा माने बेवहाय दावबायनो फैयो आरो जोंबो माने दावबायग्रा जानानै माने थांदोंमोन सुकियाव आरो गोजान गोजान जायगानिफ्राय जोङो माने दावबायनो फैनायखौ जोंबो लोगो मोनदों आरो लोगो मोननानै बिदिनो जोबोर माने गोसोआ गुदुं जादोंमोन आरो आंना ओ जेरै बिसना माने बुंनो थाङोब्ला ओ जानाय लोंनायजों लोगोसे दामग्रा आगजु लानानै माने बेयाव ओ जानाय लोंनायनि अनगायैबो जोङो ओ माने खुसिजोंना मोसानाय रंजानाय माने नुनो मोनदों आरो नोंथां
ओं
जेरै जोंना ओ बेवहाय सुखियावहाय गोबां ओ बिदिनो लावखार सुबुंफोरखौबो जोङो ओंखाम जानायखौ जों नु नुनो मोनदों ओ बि दिनो आरो लोगोसे जोंना ओ जोङो ओजोंहाय ओ थांनानै माने भुटाननि ड्रेस माने गानफेरनो मोनाखैमोन जोङो गंगारफोरनि ड्रेस गानफेरनो मोनाखैमोन जोङो बेवहाय थांनानै गंगारफोरनि द्रेसखौबो माने रां होनानै जोङो गानहैनो मोनदों आरो नोंथां माने ओ गानफेरनो मोनै द्रेस जेरै जोंयो नुफेरनो मोन नुफेरनो हायै जायगा बेफोरखौ माने नुयोबा गोसोआ माने जोबोद माने खुसि जायो माने खुसिजोंनो बुंफबनानै थायो दसे समबाबो नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला जोंना सकिल' नङा खाथि खालायावनो ओ दारागावबो दङ ओ जोङो माने दावबायदिनो थांनायावनो माने दाबसे जायगायाव दावबायनो थांनायावनो माने ओ खा थियाव खाथियावखा नालाय बेनिखायनो जोङो बे दारागाआवबो माने हाबबोनाय जादोंमोन आरो नोंथां बेवहायबो माने दावबायदिना माने जोबोर मोजां माने सुबिदा जायगा दङ आरो नोंथां अ जेरै बिसना गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो बेयावबो दावबायनो फैयो आरो दुगैनो फैयो बिदिनो मोनाबिलि माने बेवहाय ओ माने गुसु गुसु बिफां लाइफांनिफ्राय फैनाय बारखौ माने मौ सुमि बारखौ माने बिसोरो ओ माने थान्दा माने जानो थाङो जाहैबाय आरो माने सुबुंफोराहाय बेहाय मोनाबिलि समाव ओ आरो बिदिनो गोबां जायगा दंबावो बेरायनायनि ओ नोंथाङा बिदिनो मा मा जायगायावहाय बेरायनो मोनखो नोंथाङा फोरमायनानै होदो हायोब्ला
आंथ' बुंनो थाङोबा दा गोबां जायगा बेरायनो मोनाखै एसे जायगा बेरायनो मोनदों ओ जोंनि नलबारि जायगायाव ओ
औ औ औ। औ।
होयो ओमफ्राय बेराय
औ। औ औ।
औ। औ औ औ
आरो
बिदिनो बिफोरखौ नुहैबाय जोबोद समायना बिफोर जायगाया।